अ नोंथा औ खुलुमबाय खुलुमबाय।
औ माबोरै दं नोंथां?
दा मोजाङैनो दं आं नोंथां।
औ उदांयैनो दङ होमबा नोंथां?
औ दङ उदाङैनो।
अब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनि होननानै आङो सानो हानबाय
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ। आयदाया जाबाय जोङो आथिखालनि जि मानसिनि जि जिउ खुंनाय दा बे जिउ खुंनाय आरो मानसिनि जि थांना थानायनि जि बैसो एबा सम
ओ।
दा बे थांना थानायनि जि समा ओ गोदोनि जि रुजुनायाव गोदोनि रुजुनायाव आथिखालनि सुबुंनि थांना थानायनि जि सम एब बा बैसो बेयो खोब खम जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों।
नंगौ नोंथां।
औ दा बेखौ जोङो बे खम जाबोनायनि जि ओ मा होनगोन बेखौ
जाहोन उम उ जाहोन औ।
बे खारनफोरा जाबाय ओ मा मानिफ्राय जायो बेखौ आङो एसे सानखांनानै आंनि फारसेनिफ्राय जिखोनो आं सानखांदों बेखौ आं नोंथांनो ओ सावरायनो थाखाय आं औ हरबाय दा जा जाहोनफोर खौ आङो ओरैबायदि सानखांदों नोंथां गोदोनि आरो दानि जोङो बेखौ रुजुना नायोब्ला नंगौ नङा बयबो जों मिथिगोन। गोदोनि समाव जाबायदिहाय मानसि नि बैसोया समा गोलाव जायोमोन। बा नोङो गुजि जौसेनि सायाव जौसे बा आरो बिदिहायनो खमैबो स्निजि दाइनजि बिनि सायावबो गोजा आरो हा नाथाय आ थिखालनि सुबुंनि जि थांना थानायनि जि सम बियो दजिनिफ्राय दाइनजिनि गेजेरावल थानाय बिदिखौ जों नुयो
बेबायदि दजि दजिबा बा खोब हायेस्ट थाङोबा स्निजि थांङो नङा होमबा नोंथां अ जोंङो थ बिनि माखासे जाहोनफोर थागोन दे नोंथाङा एसे फोरमायनाय
दा बेनि जि जाहोनफोर बेखौ नायनानै नुनो मोनबाय जे गोदोनि समाव जोंनि जि जानाय लोंनाय थानाय बेफोरो खोब आलादामोन गोदोनि समाव जोंङो हालेवोमोन मानसिया फुंङावनो सिखारना थांना दाउला गिसिरिनि सिगांनो थांनानै फोथाराव हाल लाना थांनानै हाल एवनानै बे दुब्लिखौ जोंङो फोमोननाय नुनो मोनोमोन
उम
बे नांगोलजों नांगला जाबाय दंफांनि बानायनाय बेवहाय मोनसे फिसा माना ओ लहानि जि मोनसे ब्लेड बायदि जायखौ फाल होनना बुंनाय जायो बे खौ लगायनानै मोसनु जंगालि औवानि जंगालि होनानै नांगोल जुंगाल ज खालामनानै हासे मोसौजों हाख एवै एवै गिदिं गिदिं मानसिया बेजों थाबायफाबाय थानो गोनां जायोमोन हालेवनायाव माइ गायनो थाखाय हाखौ दुफु दुफु खालामनो थाखाय गोलाव सम मोखौनि मोसौनि खिथु खिबु खिबौ थाबायफानानै बेखौ फोमोननाय जायोमोन दा बै थाबायनायावनो मानसिनि जि देहा बेयो गोबां एक्सारसाइस जायोमोन
नोंगो परिस्रम जायोमोन आरो
जायखौ जोंङो ओ बोलो बाहायनाय जायोमोन गाव थाबायनानै गावनि देहाफ्रा लोरसोर जाजोबनानै बेयो मोनसे राफोद बे जायोमोन दा बेनि थाखायनो बै समाव जानाय लोंनायनि बाथ्रायाबो बिदिनो जों गोबां गोबां मानसिफोरा खस्थ खामनायनि खामानि मावनानै गोबां ओंखा खामफोरबो जानो हायोमोन बायदिसिना फिथाइ सामथायाइ जानो हायोमोन आरो बै फिथाइ सामथाइ जानायफ्राबो नाथाय न'निफ्रायनो खोब मोजां नेचारेल गावनो थायनानै गावनो मोननाय दा बेफोर फिथाइफोरखौ जानानै देहाखौ गोग्गो जायोमोन आरो जाय हाखौ हालेवनाय जायोमोन बेवहाय खुनु बेवहाय हासार रासायनिक हासार ओ बाहायनाय जायामोन बा हासार बाहायोमोनब्लाबो ननि गोबोर हासार बेखौ बाहायनाय जायोमोन दा बे गासै जि नेचारेल बेवहाय बाहायनायफोर बेनिफ्राय जोंङो खोब मोजां माइ फिथाइ मोननानै बेखौ जाहुंनो हायोमोन जोंङो आरो जोंनि देहाया बिदिनो गोग्गो जायोमोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनबाय गोदोनिख्रुइ दा गोबां नों ट्रेक्टरजों एवबाय ओम बायदिसिना जन्थ्र'जों एवबाय बेवहाय रासायनिक हासार सारबाय एम्फौ थैनायनि मुलि होबाय आरो हाग्रा थैनायनि मुलि होबाय दा बिदि बाहायनानै जोङो आ आथिखालनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव बेनिफ्राय जोङो गासै मुलिफोरखौनो माइायाव होखाना लानानै गाव गाव गाव गावनो जाफिनजोबनाय जाबाय।
नंगौ नोंथां।
दा बेफोरबायदि जानायनि जाउनावनो जोंनि जि ओ गोदोनि आरो दानि
औ।
सुंथाबै बुङोब्ला आरो बुङोबाथ' गोलाव दंबावो नाथाय थोंजोंयै नायोब्ला बे खौनो जों नुनो मोनो डाइरेक्टलि। दा बेनि सोमोन्दै ओ नोंथाङाबो मा सानो बेखौ एसे फोरमायलाय।
औ नंगौ नोंथां थाइनबो
गोदोनि समखौ जोङो ओरैनो मिथिंगायारि होननानै बुंनांगोन आरो दिनैनि समखौ नायोब्ला जोङो बिगियान नारि होननानै बुंनांगोन। हयथ' मि थिंगायारिजों सोलियोब्ला जोंनि जा सुबुंनि देहा बेफोर गासैबो गोग्गोआनो थागोन। आरो साइन्सनि एबा बिगियाननिजों जों सोलियोब्ला हयथ' जों माबेबा मोनसेयाव मोजां जागोन माबेबा मोनसेजों खहा जागोन। हयथ' बेनो जादों दिनैनि सुबुंफोरा खोब गोरलैयैनो
हयथ' खस्थ' खालामालासिनो जायखिजाया खामानिखौनो मोनफुंनो लुबैयो मोननो लुबैयो हयथ' बेबायदि मोनफुं लुबैनायावनो ओ जोङो बेराफारसेथिं लाब जादोंब्लाबो एबा मुलाम्फा जादोंब्लाबो बेराफारसेथिं जोङो गोबां खहा जागासिनो। देरै जों जानाय लोंनायनि बिथिङावनो जा दिनै जोङो हयथ' गोबां ओ मुलि आरि बाहायनाय बेखौसो जोङो मोनजागासिनो। ओ फुंनि फुंनिफ्राय जा जोङो मोनाबिलिसिम जा खबरसे जायो हयथ' बेयाव एसे एसेब्लाबो जोङो पयजनखौ मोनजागासिनो दं। जायखौ जोङो स्ल पयजन होननानै बुंनांगोन। जायखौ जों मिथिस्लाब जासे जोंनि देहा सिङाव थांनानै बे जोंखौ लासै लासैनो लोरबां खालामगासिनो दङ। हयथ' बेबायदिनो अ जायखौ जोङो हमस्लाबनानै मोना
औ।
ओ बिदिनो लासै लासै बेनो ओ बुरजा जाहैनानै हयथ' जोङो बाजि द'जि बोसोराव बे गोबां जाहैगोन नङा होमबा नोंथां? दिनै एसे गाबोन एसे जानायावनो जानायावनो हयथ' बेबायदियावनो जोङो ओओ बै बारायनायजों लोगोसे बेबो बारा जालांबाय थानोसै हयथ' बेबायदियावनो। जोंनि जि थांना थानायनि आयोफोर। हयथ' बेयो द'जिनिफ्राय द'जि बा बा स्निजि बैसोआवनो जोङो। गेरेबो एबा जोङो बे बुहुमनिफ्राय आल्रायलांनो गोनां जायो हयथ'। ओ बेखायनो होनदों ओ। बैगान जों जोङो। थांफानो नाजानायावनो हयथ' जों। गोबां बिथिङाव जोङो गावखौनो। खहा खालामनानै लागासिनो दोङो नंगौ। दिनैनि मानसिफोरा। जोङो दानि एसे आगोलावसो बुंनाय बायदिनो। ओ जानाय लोंनायनि। नि बिथिङावनो जा नंगौ जोङो बेफोराव गोबां। मा जानांगोमोन कनसियास जानांगोमोन। माथो सांग्रांथि जानांगौमोन नाथाय। जों दिनैसिमबो जानाय लोंनाय बिथिङाव सांग्रांथि नङा दिनै। जोङो ओंखाम। खौल' बुंबा गोरोन्थि जागोन ओंखामावबोथ' जोङो एसे एनो। बयजना मोनजाखायो मानो होनबा दिनै माइ आबाद खालामनायावबो। मुलि आरि बाहायो बेनि अनगायैबो जोङो। दाउ अमा ओ जायखि जाया। बेदरारि बुस्थुआवबो दिनै जोङो मेडिसिन। फोर बाहायनाय नुनो मोनो आरो मोनसे। गिदिर मङाबाया बेनो जोङो बयलार दाउ जायो। जायखौ फिस पेक्सिनजोंसो फेदेरो।
सहस नङा होमबा साननैनि गेजेरावनो देरनाय एबा साननैनि सानै। नि उनावनो फिथाइ मोननायखौ जों लुबैनायनि थाखायनो बिदि नङा होमबा नोंथां।
थारैनो हयथ' बेफोरबो जोंखौ गोबां बिथिङाव। ओ देहाखो नोरजिया खालामगासिनो दङ। जायखौ जोङो हमस्लाबना मोना नुस्ल-नुस्लाबा। नाथाय दिनैनि समाव। जोङो बेबाय बेफोर बुस्थुखौबो। आनज्रायनानैबो थाद्रायनो हायाखै। हयथ' बेखौ जों नागारद्रायनोबो हायाखै।
उम।
ओ। बेबायदि जाहोननि थाखायनो। हयथ' जोङो सानफा एफा नोरजिया जालांगासिनो दोङो। दा जोङो। गोबांखोनो सुबुंनि देयानि सोमोन्दै सोङोब्ला। गोबाङानो बुङो। देहायानो मोजां नङा दुरबर माबा नङा माबा। माबा मोनसे बेराम खोन्थानायखौ। खौ जों मोन्थिहायो हयथ' जाखागोन नोंथां।
गासै बेफोरो बे जानाय लोंनाय आरो गाव गाव बाहायनायनि सायावनो। जाबाय होननानै जोङो साननो हायो आरो।
गुसुङै बुंनो थाङोब्ला बेखिनियानो।
ओ खोब मोजां नांबाय नोंथां सावरायनानै उम बिदिब्ला नोंथां ओ गोजोननाय बावनानै एसेयावनो दोनथ'नोसै
ओ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।
ओ साबायखर
उ